औ नोंथां हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों आं।
औ नोंथां आं नोंथांनाव दिनै कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथांजों दिनै ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय ओ खोमसि फोथायनाय। दा आङो नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
हायो नोंथां हायो आङो दा फ्रियानो दं।
औ नोंथां बिदिब्ला ओ।
ओ जागायग्रोदो नामा नोंथाङानो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां औ-औ। दा जोंथ' नोंथां खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला। गोबां बिथिङावनो जोङो ओ माने माबायावनो जों मिथिनो मोनो। जेरै-ग बा मा जोंनि सुबुं माहारिया। गुबुन मोनसे आलादा आलादा मोनसे माबायाव जोङो खोमसिखौ फोथायनाय लाखियो। खोमसि फोथायनाय लाखियो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो हमना लादो लामा गारि बा साइकेल बा माबा बाइकफोर सालायनायफोराव जोङो। ओ जुदि ओ लामा सामा फोराव सिगां जों मावजि गोसोमफोरा बारस'योबा नङा होमबा नोंथां। जोङो बेखौ ओ लामा ससे थांनानै जों माबा मोनसे जाहैगोन बा माबाफोर जाहैगोन जाब्रबथाय जाहैगोन बे खौ साननानै जों गिनाय फैयो बेखौ जों बेबो मोनसे खोमसि फोथायनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो बे-बेखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय जोङो मा गारिखौ दसे लाखिनानै आरो उनजों एसे फावस सायनानै आरो बेल दामनानै जोङो सियांजों दावखोफिनो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसेनो जेरै फुंनि समफोरावहाय न'नि उखुम मुदायावबा खाथिनि दंफाङाव बानानै जुदि दाउखाया बेफोरबायदि दाउखा गाबदोंबा गा गा दाउखा गाबदोंबा जोङो बेखौबो माबा मोनसे निदान जागोन होननानै बा निदाननि मोनसे इसारा होननानै जों बेखौ फोथायना लाखियो जोंनि ब र' सुबुं माहारिफोरा
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ
आरो लोगोसेनो गोबां दंबावो जेरै ओ सैमा खिनाय नुबोआ नुयोबा बेबो जोंनो मोनसे ओ खामानियाव थांनो ओंखारनायावहायो जाय खामानियाव जों थांगोन बेयो जाथ्रा नस्थ' जायो। होननानै जों ओ बेखौबो फोथायनायखौ नुनो मोननाय जायो ना होमबा नोंथां दा लोगोसेनो गोबां जोङो नुनो मोनो जेरै गोदोनि दिनाव जोङो जेरै खोमसि फोथायनाय दायना जगुना बेफोरनि बागैबो जोङो बेफोरखौबो मोन्थिबोदों जे समाव जोङो बै सम फोराव गोदो गोदायनि समफोराव जोङो दा जेनाखि दायना होननानै जोङो फोथायनाय लाखिनानै जोङो गो बां जेनाखि जोंनि ओ हारिनि गोबां जेनाखि सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय जायफोर बिथांमोना ओ दाइन नङा बिसजों बिथांमोनाबो जिउ गोमानांबाय दा बेफोरनो नोंथां। जोङो जोङो जुदि दिनैसिमबो जुदि जोङो ओ इसिबांनाखि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लासेयावबो बे फोरबायदि खोथाखौ जुदि जों फोथथायनाय लाखिनानै दावगालांना गौवा सानसे ओ जोंनि हारिया माबा नङा माबा मोन से माने दावगाहैनो हानाय नङा जाफुंसार जानो हानाय नङा आरो नोंथां नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दिनै बेखौ आंनो मैबेनि सलुसनखौबो आं एसे बुंनो सानदों नोंथां
औ नोंथाङा एसे।
हागोन औ जेरै जोङो जुदि आरो बेफोरखौ होबथानोबा जोङो दिनै मानो होनना बुंब्ला जों बेखौ दिनैसिमबो गामि ओनसफोराव नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां फोथायनाय ला खिनायखौ दा जोङो बेफोरखौ फोजोबनोबा जोङो जेरै एवारनेसफोर लायनानै जोङो गामि गामि थांनानै जों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बुंहैनांगोन आरो मानो होननानै जों बुङोब्ला जोङो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै रोंनानै थायो थानानै बेफोरबायदिखौ नुसेयावबो आखाइ हमथुमनानै बा आथिं हेबनानै जिरायनानै थायोबा जानाय नङा जों सोलोंथाइखौ बैफोरनि बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनोबो जों लादों मानो होनब्ला बेनाव बेफोरखौ मनोनो ह जफोर ग गनानै ज कि गामिनि जेनाखि सुबुंफोर आइ आफामोन बिसोरखौ जोङो बरफोरनि बागै जेब्ला बुंहैनो हायो बा बेफीरबायदि जेबो गैया बेफोरबायदिया मोनसे सुख समाजखौ गाज्रि खालामो जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो गुबुन हारिफोरा जों गाज्रि नोजोरजों नायो बेफोरखौ ओ बेफोरबायदि जोङो गोबां खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ जोङो माबानो हायो बुजिहोनो हायो सम नांगोन गासिबो खामानियाव मोजां खामानियाव लाबोनो थाखाय जोङो सम सम नांगौ जाखायो सम लाखायो नङा मारैथां दा जोङो जुदि बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि लोगो लानानै जुदि जोङो बेफोरबायदि ना मावजि गोसोम बारसयोबा जोङो ससे थां दावगानानै जोङो ओ माबा मोनसे जाब्रबथाय जाहैगोन बेथ सम्भब नङा नङबा नोंथां बेथ जाथ थ नङा मालाबाबो बेफोर गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय ओरैनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मोनसे रावबो जों बे बेखौ जोङो मेगनजों नुनानै मोनाखै जे बेबायदि जामारदों होननानै नबा नोंथां बे बेनि दारैनो बा बेनि मावजि बारसनायनि जोहैनो बे बे बिदि जाहैदों दों होननानै जों बेफोरखौ नु जेबो माबा रोखा फोरमान होनो हाया आरो ना हा नोंथां
नोंगौव नोंथा बे एखेबारि नंथारा
औ नों नंगौ बेफोरबायदि दाउखा गाबनायाव जुदि जोङो बेखौ निदान जायोबा मोनसे खैफोद जागोन इसारा बियो एखेबारे नंखायथार नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां मानो आरो जों बेखौबो नुनो मोनो जेरै सैमा जात्रा नस्त जायो खामानिआव थांनाया जाफुङा नाथाय गासैहाबो जोंओ बयबो जों आदारखौ जायो नङा होमा नोंथां आरो जोंओ खौ जानानै जोङो बेखौ खिगारनाया बे जोंनि सुबुं माहारि जिब जुनार बा जिउ गोनांनिनो मोनसे माबाखा बाहागोखा माने औ नोंंखागौ न बे जोबोद सैथो बेखायनो बेफोर सैमा खिनायखौ नुयो जाथारनसथ जायो होननाया एखेबारे सारासार बे नंखायथार आरो नोंथां नङा होमबा
नंखाय आरो बेयाव
औ नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्रायबो एसे एनै मिन्थिनो लुगैदों ओ बेफोरनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां खोमसि फथायनायनि
ओ-ओ जागोन नोंथां जागोन नोंथां जागोन औ ओ फोथायनायनि सायाव आंनो गोबां बाथ्राखौ मिथिहोबाय आरो आं सोलोंनो हाबाय आरो आरो बेनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय होदों दा आंबो फंनैसो एसेब्लाबो आं मिथिनाय खौ नोंथांनो फोरमायनानै होनो ओ जिहेथु जों खोमसि फोथायनाया माखौ बुङो नोंथाङा आंनो सरासनस्रायै फोरमायलांखाबाय जे गोदोनि दिनावहाय बा गोदोनिफ्राय दासिमबो होनजायो गोदोनि दिनाव बांसिनखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै दायना फोथायनाय बबेबा माबा जादु मोनथोर बिदिजोंहाय सोरखौबा फोथैनायनो, सोरखौबा खोमोरनायनो, मावउजि जानायनो बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन बे जाहैबाय गोदोनि मानसिफोरनि खोमसि फोथायनाय आरो। बेबायदियैनो औ। दायना जुोगना बेफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन बेफोर गासैबो खोमसि फोथायनाय होननानै जोङो साननानै लानो हायो। गोदोनि दिनाव नोङो सिन बा सुबुंफोरा ओ हाग्रा बंग्रायाव मोननाय फिफां लाइफांजोंहाय माखासे ओ जुलि बुटि बा मुलिफोर बानायनानै बेखौ फो फाहामनो नाजायोमोन आरो खायफा खायफा। रजाफोर होनो जायखौ जोङ, बे रजाफोरा बे बिथांमोना बै समावहाय नोङो डक्टर गैयामोन नालाय, बे डक्टर गैयि जुगावहाय गावसोर मोनथिनाय गावसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिफां लाइफांनि बिलाइ फोरजों, रोदाफोरजों बिनि फिदैफोरजों माखासे मुलि बानायनानै सिबुं फोरनो लोमजानायफोरनो बा माबा मोनसे बेमार जानायफोरखौ बिसोरो फाहामनो रोङोमोन आरो। खायसे खायसेया गोदोनि दिनाव रजा होननानै बुंनायखौ जों खोनायो, दा बेफोर मा जाबोखो खायसे खायसे सु ङा बे समावथ' अ डक्टर गैयामोन नालाय, डक्ट'र गैयि समनि जुगाव सुबुंफोरना बे मानसिनावनो डक्ट'र बायदि ज' जाजोबोमोन, माने बेनावनो नायजानो थाङोमोन आरो। माबाफोर बेमार जायोबाथाय बेनावनो ज'। सोरबा माबा मोनसे जायोबा बे मानसिनावनो ज' जायोबा अजा बेनावनो। मानोना बिथाङा बे फिफां लाइफांनि बिलाइफोरजोंनो माखासे मुलिफोरखौ बानायनानै फाहामनोबो हायोमोन नालाय। दा नोङो, औ। जेरै दा डक्ट'रफ्रा गासैबो रगिफोरखौथ' नों फाहामनो हाजोबाना। बबेबा मोनसे बेमार फैबाथ' बियो ओ फाहाम नो हायाबा गाव ओ हगारना होखायो बा बे थैनोबो हागौ। फाहामनो हायाबालाय थिग, बेबायदिनो गोदोनि दिनावबो जाबोदोंमोन खोमा आरोना। जेरै गोबां मानसिफोराथ' नों फाहामजानो थाङो। दा बिनि सेजौजोननि मादाव जुदि नोङो बांसिनानो हामबाय दे। बेयावथ' नों साफा सानैयाथ' फाहामनो हायि जाखागोन ना मुलिया मिलियाबो जानो हागौ ना, दा बे मुलिया मिलियैनि जाउनाव बिसोरो थैनोबो गोनां जायोमोन ना माखासे। बे समावथ' नोङो दानि बायदि ब्लाड टेस्ट खालामनाय सिस्टिम गैयामोन गोदोनि दिनाव। दा नों बे फोथायथारनायनि सायावनो थानाय नालाय। दा बे थैयोब्ला मा खालामो मानसिफ्रा उल्था जानोसै आरो साननायानो। हनै उमुगा मानसिखौ लांनानै जाबाय, बेनाव थांनाय लोगो लोगो दाय रायबायनो दायना, बेबायदि होननानै बे रजा खौनो फोथायसै आरो दाना। जाय मानसि गोदोनि डक्ट'रमोन बेबायदि। दा बेफोर मोनसे खोमसि फोथायनाय आरो। ओ जिहेथु जुरि हुदखां मुलिफोरा माखासे नोङो नेचारेल पावार दङ। बेफोरखौ लानानैनो मानसिनि लोमजानाय साजानाय गासिखौबो फाहामजोबनो हायाब्लाबो माखासेखौ थिग मथन मिलिफ्लांबा बेजों हामो। नाथाय बावहाय खायसे खायसे सुबुङा बेखौहाय बिदिनो मोन्थोरजों फाहामग्रा, माबा फाहामग्रा होननानै गोदोनि दिनाव खोमसि फोथायनानै बे सुबुंखौबो बुथारनायफोरखौ जोङो जों ओन्दै ओन्दै समाव नुनोबो मोनदों आरो। दा खोमसि फोथायनाया बेबो। दा नोङो दानि बे हाथ'रखि थांलायनो हानाय, अख्रांसिम थांलायनो हानाय बा बबे बा जोङो बुंनो थाङोब्ला दाथ' सुबुंफ्रा अखाफोर थांनो हालाय लायबाय। अखाफोराव रकेट लानानै थांनो हालायलायबाय बेबायदि बिगियान जुगाव जुदि दासिमबो खुगानि माबा मोनसे मोन्थोर होननानै बेखौहाय खोमोरनो हानाय सोरखौबा बुथारनो हानाय बेफोरखौ फोथायनाया दा बुंनो थाङोब्ला थानो नांलियामोन आरो गोदोनि दिनाव जा जाबाय। मानोना बे समावहाय बिगियाननि फारसे गोबां बुस्थुखौ जों मोनथियामोन। गोबां जिनिसफोरखौ जों सोलोङाखैमोन। नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइ ला सेयावबो, सोलोंथाइ मोनसेयावबो बिगियाननिफोर माखासे फोरमान होनाय बेसादखौ नेवसिनानै दासिमबो बे सोरनिबा मोन्थोरनि सायाव फोथायनानै सुबुंखौ फाहामनो नाजानाया बियो एखेबारे निउस सिथाव आरो बिराद गिदिर मोनसे फोथायनाय होननानै जोङो रोखायै बुंनो हाखायो दा नोङो बुंनो थाङो ओरै माखासे गोजौ थाखोनि डेभेलप जाखानाय कान्ट्रिफोर जेरै आमेरिकाफोरावबो बिसिनियावबोथ' जोङो खोमसि फोथायनाय गैया होननानै बुंनो हाया बिसोरबो फोथाय जानो हा हागौ गोबां सुबुंफ्रा नाथाय जोंनि भारत हादराव खोमसि फोथायनाया ओ दासिमावबो बिराद दङ दा नोङो सुबुं मा माहारियाव अखाफोराव आगान हैसे हैलायलायनानै अनेक बाथ्रा जोंनि इउनिभारसिटि नि सायाव सोलोंबाय रोंबाय मुलिफोरनि सायावबो आबिस्कखार जागासिनो दं। दा बेबायदि जुगावबो जोंङो माखासे खाना फोथायनाय गारियाव थाङोब्ला ओ माबा बारस'लायोबा बेखौ फासयलायफिननाय बेल होलायनाय बेफोरो एखेबारे गाज्रि फोथायनाय आरो खोमसि फोथायनायसो बेखौ जोङो बुंना नंङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
दा बिथां जोंनाथ' टाइमाबो जाबायमोन औ। जोङो गोबां सावरायलायबाय नङा होमबा दसे समावनो।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां जोबोद नोंथांनिसिम औ दे नोंथां गोजोनथोंसै बिदिब्ला औ।